हेल'
औ
खोनादों ना?
औ खोनादों?
औ
दायो नोंथांजों बारनि गोनांथि आरो बेनि उदाङै लाखिनायनि राहानि सोमोन्दै सावरायनो हागोन ना?
हागोन हागोन ओ बारखौथ' बारा जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि। बार नङाब्ला जों थां थानो हानाय नङा। ओ बारनिफ्राय मोननाय जाखिनि अक्सिजेन बार बेखौ जोङो हां लानायाव बाहायो। ओ अक्सिजेन गेस नङाब्ला अक्सिजेन बार नङाब्ला जोङो थांनानै थानो हानाय नङा जोंनि हां लानायाव अक्सिजेन गेसा बा अक्सिजेन बारा गोनांथार। ओ बेनि फ्राय ओ बारखौ जों गोबां हाबायावनो बाहायो जेरै नों बार बार नङाब्लानो ओ बिफां लाइफांबो थानाय नङा। ओ जिब जुनार थानाय नङा आरो गुबुन गुबुन खामानियाव बार नङाबा ओ मावनो हानाय नङा। ओ बारनि थाखायनो अखा हानाय जायो। बारनि थाखायनो गारि खारनाय थाबायनाय ओ बिनि ओ मा होनगोन बेखौ माखासे खामानि मावनाया सुबिदा जायो। बार गैयाब्ला नोङो दिदोम थायोब्ला माने ओ बियो मोनसे गोथैनि महर बादि जालांनो हागौ माने गोथै माने जेबो मावनो रोङि बुहुमानो माने जेबो मावनो रोङि बा जेबो दोरोदनो रोङि ओ गोथै महर जालांनो हागौ आरो दा बारखौ गोग्गो ला खिनोब्ला जों साफ्रोमबोनि बिबान जों साफ्रोमबो सुबुं माहारियानो ओ बिनि सायाव खामानि मावनांगोन ओ बारखौ गोग्गो लाखिनोबा जों बिफां लाइफां गायनांगोन बिफां लाइफां दानफैनायखौ हो थानांगोन। नङा होमबा? ओ बिफां लाइफाङा ओ नगारनाय अक्सिजेन गेसखौ जों लायो नालाय ओमफाय जों नागारनाय अक्सिजेन कार्बन डाइ अक्साइड गेसखौ बिफां लाइफाङा बोनानै ला बेनिखायनो ओ बारखौ गोग्गो खालामनो थाखाय बा ओ आबहावाखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय जों बिफां लाइफां दानफानायऱौ होबथानांगोन लोगोसे ओ बिफां लाइफांखौ गायनांगोन आरो। ओ गायनाल' जानाय नङा बिफां लाइफांखौ माने जोथोन लानां गोन अब्लासो माने ओ जोङो आबहावाया गोग्गो जागोन ओ बेनिफ्राय ओ जोङो आथिखालाव नुनो मोनसै ओ गोबां गारि मथर खारनायनि जाउनाव आबहावाया गुबुंले जायो नङा होमबा। ओ गोबां ओ इन्डास्ट्रि दारिमिन लुनायनि जाहोनाव आबहावाया गुबुंले जाबाय। नाथाय ओ बेफोरखौ होबथानायनि राहा ओ लानांगौ होनोब्ला जों गारिमथरखौथ जों होबथानो हाला अब्लाबो माने गारि मथरखौ जोङो ओ उखुन्दै गनायखौ खमायनो थाखाय जोङो ओ मोब्लिब गोहोजों बा ओ सार्च खालामनाय आदबजों ओ गारि मथरखौ सालायोबा बा सामलायोबा माने गारि मथरजों जाखिनि बारहावा गुबुंले जानाय बियो एसेबाबो खमायलांगोन होननानै आं सानो औ बिनिफ्राय माखासे ओ जों दा गोबां सुबुंफ्रानोबा जोंनि आथिखाल मुगायाव जोङो प्लास्टिक बाहायो नङा होमबा जों बे प्लास्टिकखौ ओ बाहायनायखौ खम खालामनांगोन प्लास्टिकनि दिहुन दिहुनथाइखौ जों खम खालामनांगोन जेसे हागौ एसे जोङो ओ मिथिंगाजों मोननाय बा जाय जिनिसा नोङो सेवलाङो बा ओ हायाव गोरोबलाङो ओ बेखौ जोङो बाहायनांगोन ओ प्लास्टिकआथ जेनेबा जोङो सेवलाङाबो बियो बेबायदिनो थाबाय थायो ओ बेनिखायनो आबहावाया गुबुंले जायो बा हाया हाया प्लास्टिक थायोब्ला हानिफ्राय जेबो बिफां लाइफां बा हाग्राफोर रजआ बेनिखायनो जों प्लास्टिक बाहायनायखौ औ नागारनांगौ बा प्लास्टिकनि दिहुनथाइखौ जोङो माने ओ गैया खालामनांगौ दा प्लास्टिकखौ बाहायथारोबाबो जोङो मोनसे जायगायावनो डासटबिन बा माबा मोनसे हाखर जावनानै जोङो बेखौ गारनायनि बेबस्था खालामनांगौ आरो बेखौ सावना होयोब्ला माने ओ बे आबहावा गुबुंले जानाय बा हा गुबुंले जानाया बेनिफ्राय जों ओ एसेबाबो रेहाय मोननो हागोन आरो ओ नोंथाङा बारु बारनि सायाव बा बार मैला जानायखौ होबथानो बा आबहावाखौ मोजाङै लाखिनो ओ नोंथाङा माबायदि ओ बिनि सायाव फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथाङा दा बावै जा खोथा बुंलांदों बेयो सैथो ओ बारा जों सुबुंफोरनि थाखाय बा जिउआरारिफोरनि थाखाय बयनिबो थाखाय जोबोर गोनां थिदङ बे नङाब्लानो जोंनि जिउआ थांनानै थानाय नङा दा बारखौ जोङो जेसे हागौ एसे मोजाङै लाखिनाया जों बयनिबो दायथ' दा ओ आथिखालाव सुबुं अनजिमा बांनायजों ओ गावनि नांगौखौ सुफुंनो थाखाय बायदि ओ मुवा बेसाद दिहुनथायाइ दिहुननानै ओ बारखौ गोबां बिबाङाव गेब्रें होबाय दा बे गेब्रें होनायखौ जों सुबुं माहारियानो मोजाङाव लाबोफिननायनि राहा लामाखौबो साननो नांगोन आरो खामानिफोरखौ मावनो नांगोन। अब्ला बिनि थाखाय खाय जोङो माखासे खामानिफोरखौ मावनो हायो जेरैहाय इन्डास्ट्रिफोरखौ बन्द खालामनायाथ' जोंनि ओ जानो हाथाव नंखाया थेवब्लाबो जा बै दारिमिनाव बा इडास्ट्रियाव ओ गुबुंले बारखौ गुबुंले खालामनाय ओ मुवा बेसाद बाहायनाय बेखौहाय ओ गुबुन बार गेब्रें थावै मुवा बेसाद बाहायोब्ला जोङो बिनिफ्राय बार गेब्रेंनायखौ एसेब्लाबो खमायनो हागोन आरो बेनिफ्राय नोंथाङा बुंदों गारि मटरनि थाखायबो बारा गेब्रेङो नंगौ गारि मटराव जोङो पेट्रल डिजे ल बाहायनाय जायो अब्ला नैफोरो खामनानै बारखौ गेब्रेंहोयो अब्ला नैबेनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय नोंथां बुंनाय बायदिनो ओ इलेक्ट्रिक एबा खार नि
उम
ओ एबा बेटारिनि जायजोंनिखि गेब्रंनाय बारा ओंखारा बेखौ जोङो बाहायनो हायो।
औ बेखौबो ओं बुंलाय
ओं आरो आथिखालाव जोङो बेफोरखौ मावनायखौबो जोङो नुनो मोनगासिनो दङ। ओ गोदो गोदायो ट्रेनखौहाय जोङो खारहैयोमोन खैलाजों बे खैलायाबो खामनानै बार खौ जोबोद गेब्रें होदों ओ नाथाय आथिखालाव बेखौ कारेन्टजों खारहोनो बानायनायखौ जोङो नुनो मोन बाय आरो जायजोंहाय बार गेब्रेंनायाव ओ बे गेब्रेंनायखौ होबथानायाव नैबेयो मोनसे जोबोर गिदिर खामानि बा आयडिया जानानै फैदों आरो।
ओम नंगौ थारैनो औ बेजों लोगोसे सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनावबो बारा ओ मैला जाबाय बा आब आबहावाया गेब्रें जाबाय नंङा होमबा दा सुंबुं अनजिमाखौ होबथानो थाखाय दायो जों जोंनि सरखारफ्रा माखासे बिथांखि लानांगोन ओ जायो बोरैबा माबायदि खान्थि बाहायोब्ला माबायदि आयेन बाहायोब्ला सुबुं अजिमाया खमायो बा बेनो बे थायो बेनि बागै ओ सरकारा जुदि थांखि लायोबा बियो थारैनो सुबुं अनजिमाया बांनाय नङा। सुबं अनजिमा बांनायनि जाहोनाव ओ जोंनि जाखिनि हाग्रा ओनसोल बा जोंनि बिफां-लाइफां थानाय दाखि हालाम ओनसोल बेफोरो दानफाय जाबाय बा न' बां लु जाबाय बिफां-लाइफां दानफायनानै न' लुबाय थाग्रा खुलि बानायबाय बा माबा मोनसे फसंथ भुटान बा दारिमिनारि खुलिबाय नङा होमबा? दा ओ हाग्रा बिफांफोरखौ दानफायनायनिफ्राय जों गोजानाव थानांगोन। आरो हाग्रा ओ खौ दानफायनो बा हाग्रा सिलिंखार खालामनायखौ जों होबथानांगोन बेन बेनि सायाव जों बयबो ओ मावनांगौ बिबान दङ। बा जोङो बय-बयनोबो गामि गामि थांनानै एवारनेस हो खामानिखौ जों लानो हायो लोगोसे जोंनि सरखाराबो बेखौ होबथानायनि राहा बो लानो हायो। नङा होमबा औ। औ अब्लास गो जोङो आबाहुवा ओ गोगो खौ लाखिनो हागोन बा आबहुखौ गुबुंले जानायनिफ्राय जोङो होबथानो हागोन। अब्लासो जोंनि मिथिंगायाव जोङो‌। थांनानै थानायाव गोजोन खालामना फैगोन। जेसेबां आबाहुया ओ गुबुंले जागोन जेसेबांनो मैला जागोन एसे सेबांनो जोंनि सुबुं माहारिनियाव बा जिब जुनयाव बेमार आजारा बांनायनिफ्राय बां बेखौ होबथानो थाखाय जोङो जों साफ्रोमनिबो बिबान जों साफ्रोमनो गोसो होनांगोन आरो आबहावायाव जों साफ्रोमबो। ओ सुबुं माहारिया ओ खामानि मावनानै गोग्गो लाखिबासो बे आबहावाया गो गोग्गो जागोन आरो।
बिदिब्ला नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ। खौ बेयावनो दोनथनोसै।
औ औ दे दे। दे गोजोननाय थाबाय।